अ नों
औ नोंथां खोना
औ औ जों अब्ला दिनै टपिकखौ जोङो दावबायनायनि सायाव सावरायनोसै।
औ नंगौ नों
औ औ दे होमबा नोंथाङा औ औ ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बेफोरखौ जोङो खम समनि गेजेराव जों बुंनानै फोजोबनो हाया। नङा होमबा नोंथां? दावबायनाया गोबां रोखोमनि जायफोरा जेनेबा धोरोमखौ लानानै प्रसार खालामनानै दावबायनाय आरो जगा बेरायनानै थांनानै बेरायनाय आरो मानिबा एवारनेस कनभकेसन प्रग्रामफोराव थांनानै बेरायनाय माने जों खम समनि गेजेराव जोङो दावबायनायखौ गोबां एंगेल जोङो लानानैबो जों दावबायनो हायो आरो। बेखौ जोङो खम समनि गेजेराव बुंफोरजोबनानै होनो हाया। दाउबाय नंगौ नों थां दावबायनायजों जेनेबा गोबां मानसिया गोबां रोखोमनि खामानि मावलांनो हायो जेराव जोङो ओ जोंनि बे मिथिंगायारि मोननाय जोंनि मिथिंगायारिजों फैफानाय जेखि हेरिटेज होननानै जोङो सिनायथि जाबाय काजिरङा नेसनेल पार्क बे अल्ड हेरिटेज होननानै सिनाय थि जाबाय बेफोराव फैनानै बा गुबुन देखनि मानसिफ्रा फैनानै बेयाव थांनानैबो नोङो गोबां गियान आरजिनो हा हायो आरो जेनेबा बेयाव थांनानै बेयावनि ओ जागानि थासारिफोरखौ ला नानै गोबां नोङो मोजां मोजां लिरथुमजों लिरनानै गालांबा बेखौनो मोफा मोफा जोंनि सुंद' सल' स्टरि जानानै थायो आरो। बेखायनो नों दावबायनायजोंबो गोबां गियान आर जिनो हायो आरो गोबां एंगेलावनो मा एंगेलजों थांनानै नोंङो दावबायनायखौ नोंङो लांनो सोरबा जेनेबा धोरोमखौ लानानै बेरायनायजोंबो दावबायनाय लायो सोरबा ओरैनो जेनेबा गोजोननो लुबैनो बा जायगा मिथिंगायाया खौ नायनोबो थां गोजोननाय लानो लुबैयो सोरबा मोजां ओ मिथिं दावथिंआव थांनानैबो सोरबा गोजोननाय लायो बेफोरबो अनफफ दावबायनायनि बाहागो बेखायनो दावबायनो नांगौ मानसिया दावबायबा गोबां माने गोबां मानसिया सोलोंनो हायो गोबां मानसिजों नोो जगाजग खालामनो हायो बै दाबसे जायगानि बै मानसिफोरजों थानानै बै दाबसे जायगानि मानसिफ्रा बोरै जायो बोरै थायो जों बिनि सायाव गोबाङै मोजां मिथिनानै बुंनो हायो आरो बिदिनो जोंङो लिरथुमनानै थि खालामनांगोन नों जेराव बेरायदों आंथ' बार आंथ' बेरायनो बिराद मोजां मोनखायो आं बावैसो सिगां एप्रिलसोआवसो आं मिज'रामाव थांनानै फैबाय मिज'रामाव थांनानै नुथायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिसोरो फुरा सोद्रोम मानसि सोद्रोम हारि आरो जेनेबा मिज'रामनि मानसिफोरा जोबोद सोद्रोम बिसोरजों दाङाबाजि नांलाय खमलाय नुबोआखै है आरो जेनबा बिदि गासोर मानसिफोरजों रेसपन्स होयो बिसोरो गावसोरजोंनो बिदिनो जोंनि बाहेरानि टुरिस्टफोरखौबो बिसोरो हेफाजाब होयो आरो जों मवा बेरायनो थांनो माववा लांनो जोब लांफि जोबमोन बिसोरो बे रखमनो जों गोजोननाय मोनदों बेवहाय थांना फैनानै बे एक्जामपोलखौ बुंबाय आरो
औ नंगौ थां औ नंगौ नोंथां थारैनो माने दावबायनाय होननानै बुङोब ब्ला माने गोबां बेबायदिनो जिउआव रंजानायफोरखौबो मोनो नङा होमबा दावबायनायजों दा औ नोंङो गुबुन दाब से जायगायाव जेला दावबायनो थांङो सोरबा बायदिया माने मिथिंगानि महर खौ नायनाबो थाङो नङा होमबा नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ गोबां मानसि गोबां रोखोमै दावायो नाथायबा आं बुंनोसै माने मिथिगानि मिथिंगाखौ मोजां मोननानै माखासे दावबायग्राफोर दङ जाय खौ नायनो थांनाय अबे जायगानि मिथिंगाया माबायदि बि जानानै दं बिनि थासारिखौ लानानै गोबां जाय गोबां माने गोबां मानसिया गोबां जायगायाव बेरायो आरो
औ नंगौ नोंथां
जोंनि खाथि खालायावनो गोबां मोजां मोजां जायगा दं जुदिबा दावबायनो होननानै बुंब्ला जायफोर ओ न'खराव बा गावनि राङारि थाखोआव एसे माने दुरबलब्लाबो जोंनि खाथि खाला जोंनि रायजोनि खाथि खालायावनो थांनानै गोबां जायगा बेरायनो हायो जेरै जोंनि खाथियावनो थानाय शिलं फोर मेघालयाफ्राव गोबां मोजां मोजां जायगा दं बेफोरनि माने बारहावा औ मिथिंगाफ्रा थारैनो जोबोद माने मानसि। नि गोसोखौ बोनो हाथाव बेफोरबायदिखौ जों थांनानै नुहैयो आरो। दा गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्रायबो गोबां। गुबुन गुबुन रायजोनि मानसिफ्राबो बे। गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोर फैनानै बेरायफैयो नङा होमबा। दा नोंथां बुंनाय बायदिनो नंगौ बेरायनायजों लोगोसे। से जोङो माने गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायहैब्लाथाय बै माने जायगानि बिसोरनि राव हारिमु रायज्लायनाय जानाय लोंनाय माबोरै बिसोरनि थानाय औ। बिसोरनि सभाब सरित्र बिसोरनि आखल आखुफ्रा माबोरै जों गासैखौबो मिथिबोयो आरो आरो जों जोंबो जोंनि माखासे ओ हारिनि माखासे सिनायथिफोरखौबो बिसोरनि गेजेरजों रायज्लायलायनायनि गेजेरजों माने बिस सोरनोबो फोरोंबोनो बा खिन्थाबोनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
मोजां मोजां जायगा दं जुदिबा जोंनि शिलंफोराव थाङोबा नों सिरापन्जि आरो बिदिनो मारकाम भेलि माने गुबुन गुबुन माने जायगाफोर दं आरो। बेरायनो जायफ्रा मिथिनो जाय मिथि गानि महरफ्रा जोंनि गोसोखौ बोयो आरो जों थांनानै बेयाव थांनानै नायहैब्लाथाय माने गोसोखौ ओरैबायदि गोजोननाय मोनसे ओ गोजोन मोनहैनायखौ जों मोनो आरो। जिउआवहाय ओ दा बेखायनो बेरायनांगौ बेरायनायनि गेजेरजों नोंथां बुंनाय बायदिनो माने ओ गोबां जिउआव सोलोंनांगौखौ सोलोंनाय। खौ मोननो हायो। दा आंबो बेेरायनाय खौ मोजां मोनो हिसाबै आंनि हानाय बायदिखौ आंबो। ओ सम सम बेरायो लोगोफोर फोरजों थांफायो बेरायो। दा जिउआव गोबां माने आसा दङ मिजिं दङ आरोबाव गोबां बेरायबावलांगोन दा थारैनो नोंथाङा माने ओरैनो मा मा जायगाफोराव बांसिनै बेरायो।
ओरैनो आंबो जेनेबा आंनियाबो बे रोखोम जायफ्रा लकेसन गोनां जेनेबा जायफ्रा मानास नेसनेल पार्क बुंनो थाङोब्ला जोंनि खाथिसिनावनो थानाय नङा होमबा खाथिसिनावनो थानाय असुंसेयावनो जोंनि बि टि सि बि टि आर हालामावनो गोगलैयो जेरै अरां नेसनेल पार्क नामेरि नेसनेल पार्क रायमना नेसनेल पार्क सिकनाझार नेसनेल पार्क माने जोंनि बे बिटि आर आवनो बुंनो थाङोब्ला दायो मोनबा नेसनेल पार्कआ दङ आरो आंनि मोनदांथियाव आरो गोरोन्थि जायाखैबा आरो नोंथां बैफोर रखम जायगायावबो थांनानै नों गोबां जायफोरखौ जोङो नुफेरै नुफेरै जुन्थु जायखौ जों मबाइलाव नुयो दा बेखौ मोथाङावनो नुनो हागोन आरो जाय फोरखौ नोङो जुदि बेयाव दावबाहैयोबा ब्ला आंबो दावबायबाय गोबां बे नेसनेल काजिरङाफोराव थांबाय आं बिथिं मानासाव थांबाय बिदिनो थांनानै आं गोजोननाय मोनो जिब जुन्थुखौ जेराव मोथाङावनो खालि मेगनजों नुनानै जाय जों टि भि यावसो नुयोमोन। आरो बिदिनो सिकिुरिटि मो-मोजां थांफायोब्ला मोजां जेनेबा हाग्रायाव बेरायनायाव जिब जुन्थुजों जोङो खिलायजाया जों बिसोरनि भाव भाव फेसनखौ जों मिथिया जिब जुन्तुया मा खाला-मा समाव मा टारगेट लाना थायो बेखौ जों जेबो मिथिया। मानसि हारिया बेखायनो मोजां सि कुरिटि सेफटियै थाङोब्ला बा हाग्रा बा नेसनेल हायुङारि नेसनेल पार्क फोराव हायुङारि जेनेबा हाग्रामाफोराव थाङोब्ला अरनबारिफोराव थाङोब्ला जेनेबा बिदि सेफटि थांनाया मोजां आरो जोंजों जेनेबा फरेस्टनि मानसि थांफायोबा गार्द गोनां मानसि थांफायोबा जोङो दावबायनांगोन आरो बिदि सेफटि थाङोब्लासो जोङो हाग्रायाव बेराय नङाबा गारि गरा लानानै हाग्रायाव थांबानो बेरायनाय जाया बे सेफ्टियाबो थानांगोन जोंहा नङा होमबा। जों मा समाव मा जागोन जुन्थुफोरनि साननायखौ हनायखौथ' जों मिथियाना। बे बेदर जाग्रा हारिनि जुन जुनथुनि साननायखौ जों मिथिया। बेखायनो सेफटियै थांनांगौ आरो दावबायबायोबा जेनेबा हाजो माबा ओनसोलाव थाङोब्ला बा बेर हाग्रामा अरनबारिफोराव थाङोब्ला आंथ' बे अरुणाचल सेलापास टावां सेरगाव बेफोरखौ जायगाखौ बेरायजोब्बाय जोबोर गोजोननाय मोन्दों बिथिं आरो मेघालय बुंनो थाङोबा जोंनि खाथिसिनायावनो नांजाबनानै थानाय लइट लं सेरापनजि बेफोरो सारा बेफोर रोखोम जायगायाव थांनानै गोजोननाय मोनदों आं बेरायबोबायबो आं आरो दिनि बुङो बेरायनो थांबावनो दोनबावो आं दा बे खाथिसिनाव थानाय जोंनि बे डिमापुरावबो थांबाय जेनेबा डिमापुर बिथिं माने नगावनि बियो शिबलिंग बयनिख्रुइबो गोदौसिन बेयो अवान टुइन्टिसिक्स फिट बे बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो गोजौसिन बे शिबलींग' मन्दिरा बियो। नगावआव जे दोङो बेखौ नैरोजा नै जिब्रै ना नैजिथाम मायथाइयाव बेखौ ओ आसाम गभमेन्टआ लुफुंनानै होबाय। जोबोर मोजां बेयावबो आं थांनानै जोबोद गोजोननाय धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जेनेबा जोंदि जोंनि बे सा सानजा ओनसोलावदि जेनेबा बे फुजा माबाखौबो शिबलिंग' फुजाखौबोदि होयो बे मोनसे सारा भुम दरबारावनो मिथिजायो आरो जेनेबा। बेफोर रखम धोरोम थावनिफ्रावबो बे बेरायनानै मोजां मोनो आं। आं बिदिनो गोबां बेरायो आरो जि ओ बर'नि मिथिं दावथिङावथ' आरो बुंनो नांला। बेयाव सानफ्रोमबो आं एक्टिभनो थाखाबाय थायो। बे हिसाबाव आरो आं बियो बर'नि मिथिं दावथिंखो आं बुंनो थांथ'ला। आरो आं बिदिनो थांदों बेथि जोंनि बे नर्थ इस्टखौ गिदिं जोबनो आं जेनबा त्रिपुरा थांनो मोनासै मिज'रामाव अ मनिपुराव थांनो मोनाखै। बे मोननै रायजोआव दंबावो आरो आं बेरायनो गोनां दा।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो। ओ जोबोर गोजोननाय मोनबाय नों थाङा दि गोबां जायगाफोर बेरायबाय ओ ओ आं बांद्राय नों थां बुंनायबादि एसेबां बेरायनाय जाया खै खिन्थु जिउआव आसा दङ' बेरायगोन‌ सानसे। ओ मोजां थायोबा बेरायगोन नायथिंगोन जेरैबायदि माने ओ बैसोर जायगानि आबहावाखौ नायथिंनो थाखाय गोसो नालाय ओंखायनो सानसे बेरायगोन सम फोर जायोब्ला आरो सुबिदाफोरखौ मोनोब्ला आरो। दा नोंगौ थारैनो बेरायनांगौ मानसिया। माने बेराय नायजों लोगोसे गोबां जायगानि गोबां बेबायदिनो सोलोंथाइ बा सोलोंनांगौखौ सोलोंबोनायजों लोगोसे गावबा गाव जायगायाव खिन्थाफैनो हानाय बा नोंनि माखासे बिजाबफ्राव लिर थुमनानै दोननो हानाय नोंथाङा जेरै बुंदों बे फोरखौहाय खालामनांगौ। मानसिया नङा होमबा दा नङाबा जों इ बो बेरायथाराबा जोंनि खाथियावनो थानाय जोंनि जाय खौ माने नांजाबनाय हा-हा-हाद फोरखौउ नों जों गिदिंनानै जूदिबा बिसोरनि माखासे ओ हारिमु बा माखासे बिसोरनि थानाय आबहावा बिथिंखौ जों मिथियाबा। जोंहा माने गोबां बेबादि नो दुरबलथायाव। नुजानाय जायो आरो नङा होमबा जोंनि खाथियावनो गोबां औ गुबुन गुबुन रोखोमनि राव राय्लायग्रा। फोर दङ। बिसोरनि गासैबो हारिमु बिथिं रायलायनाय बिथिं बिनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ जों मोन्थिनांगोन। नङा होमबा? ओंखायनो आं बेरायनायखौ गोनांथि होननानै सानो आरो नों
औ नंगौ नोंथां, नोंथांनि बुंनायखौ आंबो गनायथि होयो जेनेबा दाव दावबायनाय जोंबो गोबां नोङो जिउआव गोबां गोजोननायबो लानो हायो। मोजां बिथिंखौ लानानै नोङो दावबाय बोला जिउआव नोङा साक्सेस जागोन। नङा होमबा नोंथां? दावबायनाय आं बुंखांखाबाय दैहायो ग अ-अनेक रोखोमनि दावबायनाय थागोन नङा होमबा? मानसिनि जिउआव बेखौ नों बुंफुरला नानै होजोबनो थान आरो जेनेबा। दावबायनायखौ औ औ। बेखायनो जायगा बेरायनांगौ। आरो जाय मोनसे मोननै जेनेबा जि गियान सोलोंनानै फैदों बेखौबो नों गुबुन मानसिनोबो, ओ जेखौ लाथावना गियानबालानो गुबुन समाजावबो नों बेफोर गियानखौ होनो थानांगौ आरो जेनेबा जाय रिलेटेड जोंनि समा जाव जाफ्लेबाय थानाय दाथ' जोंनि समाजाव बुंनो थाङोबा सोबनाय जानायाथ' बिराद जानो हमदों। दा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बेफोरखौ लानानैबो जों एवारनेस होनो हानांगोन आरो अब्ला नोंथां जोंनिया बुंनांगोआ गोबाव गोलाव जालांबाय। ओ जों बेखिनियावनो स सावरायनायखौ दोन थ'निसै नामा नोंथां? गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।